हेल' औ। औ खोनादों नोंथां नोंथाङालाय?
औ। खोनादों नों थां।
औ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
आं ओरैनो जिरायना दं नोंथां।
औ नोंथां ओ जिरायनानै दङ बिफां सायायाव।
औ। अब्ला नोंथां औ। सावरायजानो जेनेबा लानो लानाय आयदाखौ जों सावराय जासिगोन नामा नोंथां?
अ ओरैनो मानि सायाव सावरायगोन होननानै नोंथाङा सानो?
नोंथाङानो बेखौ फोरमायग्रोदो नामा नोंथां?
औ नोंथां बिदिब्ला जोङो जिहेथु दंफां लाइफां बा बिफां लाइफांफोरनि सायावनो जोङो सावरायजागोन नामा होन मानो होनोब्ला ओ जि तु जोंहा ओ बे आसामा माने बांसिनानो मिथिंगाजों बुंफबनाय
औ नंगौ नोंथाङां औ औ नंगौ
जोंनि जोंनि आसामावथ गोबां दंफां मोननो थाङो नङा होमब्ला?
औ नंगौ नोंथां
फा-फाख्रि बिफां दङ बेनि उनाव लि बेबादिनो औवा बायदिसिना बेबा दिनो ओ साल बिफां गाम औ बेनि अनगायैबो गोबां बन सम हलं बायदि दङ आरो
औ नंगौ
आरो जिहे थु जोंनि हलं बिफाङानो आसामनिनो ओ जोंनि ओ बिफां नङा होनब्ला
औ नंगौ नोंथां
औ ओ नोंथां जि नोंथाङा आं दायो दा बावैसो जेसेबां खिनि दंफां बुं बाय ओ बेनि अनगायै नोंथाङा ओरैनो मा मा दंफांफोर मिथिबावगौ बेखौ फोरमायनानै होनो हा गोन नामा?
औ नोंथा आं फाख्रि बिफां न' फाख्रि जायखौ जों फाख्रि दं फां बुङो जायखौ ओमफ्रायहाय बिदि कमा सिशु साल सिगुन गाम्बारि गाम्बारि ओमफ्रायहाय बि दि थायजौ
औ
बेफोरहाय मिथिगौ आं एनिफ्रायहाय बिदि आरो सिरिस दंफां होनना बुंङो जों जायखौ बेनिफ्राय माने जों गाम्बारि गाम्बारिनिफ्राय गाम्बारि आरो सिसु बे मोननैनिफ्राय माने बांसिन जोङो काट बानायनानै न काटखौ जों बि दि जेनेबा जायखौ जोङो दानलब बुङो न' बेफोरखौ बानायनाय नुनो मोनो एनिफ्राय ब फालें होनना बुङो जों जायखौ बेखौ बेखौ बानायो बेजोंनो बेखौ माने लायनो बे दंफांनि काटखौहाय होबोला बि यो माने बेखौ दाना मार माने फैसाया मार बुरजा लायो आरो बे काटा मोजां नालाय। सिसुनि सिसुआबो मोजां जायो जोंनिया बिदिनो सिमलिफोरखौथ' होनाय थाङा सिम्लिखौ होयो होबाबो सिमलिनि दामफोरा एसे खम आरो थेवबो मोजां नङाना बेफोर खातआ ओमफ्राय हाय बिदि होनायखौ नुनो मोनो आरो बे खौ माने बे दंफाङा जोंफोरनियाव जेनेबा न'खरफोराव थाबोला बेखौ जों फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो।
नंगौ नोंथां जोंहा जोंनि जि दंफां लाइफांफोर बेफोरनिफ्राय जोङो गोबां ओ जोंनि सानफ्रामबोनि जिउआव नांगौ जानाय ओ बेफोर बायदिखौ जोङो बानायनानै लानो हायो नङा होनब्ला। जेरै जोङो फैसां बा बि सिना होनानै जायखौ बुङो। बेनि अनगायैबो जोङो आरां रांगा बेबादिनो सेयार बायदिसिना बेबादिनो देक सिपेन्स। बेबादिनो जों खिरखि दर्ज जा बायदिसिना बानायनो हायो। बेनि अनगायैबो जोङो ओं जा टुल होननानै बुङो बेफोरखौबो जोङो बानायनो हायो बे बायदिनो डाइनिं टेबोल बायदि औ आलमारि बेनि अनगायैबो आलना बायदिफोरखौ बानायनो हायो आरो बेनि अनगायैबो ओंखाम संग्रायाव नांगौ जानाय ओ गोबां जों बेफोर खौ बानायनो हायो जेरै जोंहा ओ गोदो बर' फोरा उवाल बानायोमोन नङा? होमब्ला बे उवाल ओरैनो थबसि बेबादिनो दिंखिया बायदि फोरखौ माने बे दं ओ जों मोननाय कार्ट फोरनिफ्रायनो जोङो ओ बानायनानै लानो हायो आरो आरो बुंनो थाङोब्ला हा बेफोरजों बा बेफोर दंफांफोरखौ फाननानै जोङो गोबां रां आरजिनो हायो ओ जोंनि न'खराव बेफोर दंफां लाइफां फोरजों रां आर जिनो हानायनि अनगायै जोङो ओ जुदि आथिखालावथ' बांसिन न'खरावनो जिहेतु गेस दङ' नाथाय
ओ नंगौ नोंथां ।
समाव जेब्ला गेस गैयामोन आरो माने गेसनि अनजिमाया अब्ला गोदो बांसिनानो माने बे दंफां लाइफांनि जि थानाय बा दंफांनिफ्राय नाय जे बन बेफोरबायदि जों माने ओ गोबां ओंखाम ओंख्रि संनानै ओ जायोमोन आरो । बेनि अनगायैबो जोङो जिहेथु मागो दानाव अर खायो ओ बेफोरखौनो जों बाहायनानै ओ ओ जोङो अर सायोमोन आरो गोजांनायखौ खारहोयोमोन नङा होनब्ला?
औ नंगौ नोंथां ।
औ ओ नोंथां ओ जिहेतु ओ जोंहा बे दंफां लाइफां बा दंफां गायनाय ओ इनि नेमखान्थिफोरखौनो बा लानानै हमनानै लायो बा जोङो बा जुनखौ
औ आबहावा मुलुगनां आबहावा सान हिसाबै ओं । फालिनाय जायो बेवहाय मानो औ बेवहाय माने जोङो दंफां लाइफांखौ गायनाय जायो आरो बा जुन खालारावहाय
औ नोंथांनि बादिब्ला बे बा जुनाव
औ
नोंथांनि बादिब्ला बे बा जुनाव खालार खालि माने ओ जिहतु मुलुगनां आब हावा सान हिसाबै फालिनाय जायो नोंथाङा बे मलुगनां आबहावा सानखौ मा ओ मानि थाखाय फालिनाय जायोबा माबोरै फालिनाय जायो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे आंनो फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
अ मलुगनां आबहावाखौ आबहावा सानाव जों बे बिफांखौ बिफां फुलि न' जायखौ बुङो बिफां फुलिखौ गायो जोङो माने बे बिफाङा माने जेरै जोङो दा दंफां दंना बेफोरबायदिनो माने गेदेर जालांथों आरो बिफांफोरनि अनजिमायाबो जेरै गोदो बांसिन दोंमोन नाथाय बिफांफोरखौ जानला माला बा दानफायनायनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव गोबां बिदिनो जेरै माबाखौ जोङो नुनो मोनदों आरो मा होनना बुङो बेखौ उम बिफां लाइफांनि अनजिमाखो खम माने खम नुनो मोनदों आरो । बिफां लाइफांखौहाय ओंखायनो माने बे सानाव जों माने दमफां बिफां बेखौ माने बे बिफां फुलिखौ गायबोला माने बांसिन बिदिनो जेब्ला देरनानै बिदिनो जोंनो मिथिंगायारि बारहावा जेरै बेफोरनिफ्राय जों जिरायनानै जिराय थानो खाबु मोनगोन
नंगौ नोंथां बेनि अनगायै आं फोरमायनानै होनो लुबैयो आरो माने बिफां लाइफांखौ गयैनो बा बा जुनाव गायनायनि जाहोनानो जादों ओ बांसिनानो माने बेफोरो दंफां लाइफांफोर थायोब्ला जिहेतु जोंहा गोबां दैबाना जायो नङा होनब्ला? आ बेफोरबायदिनिफ्राय माने दंफां लाइफां फोरा माने जोंखौ दैबाना जानायनिफ्राय बा हा खुरखानायनिफ्राय जों द जों गोबां हे हेफाजाब होयो नङा होनब्ला औ बेनि अनगायैबो ओ बे बिफां लाइफां बिफांनिफ्राय जोङो जोङो थांनानै दङ नङा होनब्ला जों अक्सिजेन गेस लानानै जिहेतु जोंनो ओ सुबुं माहारिनो बा जिब जुनारफोरनो ओ थांनानै थानो थाखाय अक्सिजेन गेस नांगौ जायो ओ बे अक्सिजेन सिजेन गेसनि जाहोनावनो जों दिनैसिमबो ओ थांनानै दङ नङा होनब्ला?
औ नंगौ नोंथां
बेनि अनगायैबोथ' नोंथां आथिखालाव माने ओ बायदिसिना बेबादि बांग्रिं फोर मावो बा दैबाना जायो बेनि थाखाय माने हा खुरखानायफोरा बांसिन जानायनि थाखाय जोंहा बे आसामावनो बा हेमन्त होननानै बुङो जायखौ जों मा मा होन्नानैबो बुङो गासैबो मा मा होननानै थिगो आसामाव आ बिनि थाखायनो बिथाङा माने फाइभ जुन खालाराव गासैबो जो माहारि बिथाङा दफां गायनो थाखाय खावलायदों नङा होनब्ला दंफां गायनानैनो दिन्थिनानै बेखौ ओ गोबां रांबो होदों बिथाङा । आइजो माहारिफोरनो औ ओ बे दंफां गाय होनाया नोंथांनि बादिब्ला मोजां जादोंना जायाखै नोंथाङा बिनि सायाव मा बुङो ।
बिफां गायनायाथ' मोजां जादों नोंथां मानो होनब्ला जोंफोरनि दा आइजोफोराहाय गासैबो माने जेरै मामाया नोंथाङा बुंनाय बायदि फैसा होगोन होनना बुंदों नालाय। बेनिफ्राय बिदिनो बिसोर माने दंफांखौ बे बा जुन खालि गाय गायहैदोंमोन नालाय बेहाय माने फैसा होगोन होननायखाय बिसोर बांसिन माने गायदों आरो बे खालि
औ नं ओ नोंथां माने बांसिन सुबुङानो माने ओ रां होआ होनबाथाय जेनेबा बेबादिल' नङा आरो माने बांसिन सुबुङानो दंफां लाइफां गायनो नायगिरा नङा होनब्ला । बा खायसे खाय गैयाथ' बोसोराव खेबसेबो दंफां गाया बेनि थाखायनो माने बे बे थांखिखौ लादोंबो होननानै आं माब्लाबा माब्लाबा साननाय फैयो आरो।
औ।
ओ। बिदिब्ला नोंथां ओ। दिनै जोंनि जा बिफां लाइफांनि सायाव सावरायनाय। ओ बेनि सोमोन्दै रायज्लाय लायबायानो अब्ला। दिनैनि जा सावरायनाय बे खौ जों एसेयावनो फोजोबनोसै। दे बिदिब्ला नोंथां।
औ दे।